हेल' नोंथां।
औ नोथां
नोंथाङा दासान्दि मा खालमगासिनो?
औ नोंथाङा आं दं ओरैनो। नोंथाङालाय?
औ आंबो बिदिनो जिरायनाय दं नोंथां ओ नोंथांनियाव ओ नोंथाङा ओ सम दंबा आंनो एसे सम रायज्लायनो हागोन ना नों
औ हागोन नोंथां हागोन।
नोंथांनियाव फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोननैसो आयदा सोंनो नागिरद दोंमोन। गामियाव ओ ओब बर'फोराथ' ओ गोबां बिदिनो आबाद मावना जायो बेनि गेजेराव ओ फाथो आबाद मावनायनि जानायनि बागै नोंथांनियाव मा मा मुलाम्फा जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोना एसे?
औ हागोन नोंथां। ओ गिबियावनो नोंथां फाथोफोनो थाखायथ' जोंनो गिबियावनो फाथो बेगर नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां? औ जों बे फा थोखौ फोनो थाखाय जों गिबियाव दुब्लि एबा फोथारखौ जोङो ओ हालेवग्रोनानै लानां गोन नङा होमबा नोंथां? ओ बिब्दिनो दु ब्लिबा फोथारखौ हालेवग्रोनानै लानानै जों बे फाथो फाथो बेगरखौ जों फो फोग्रोयो। बिब्दिनो फोखांनायनि उनाव ओ बिबदिनो ओहो मास मास मोनसे एबा मास मोनसेबो बबेबा बे लाद्राया बिब्दिनो जोंनिया जेब्ला फाथो बा रज'यो ओ रज'नानै जेब्ला बे ओ फाथोआ फाथोआ एसे जौओ अब्लानिया जों बे फाथोखौ जोङो गुबुं जानायफोरखौ जोङो बिदिनो फुनानै मुथा मुथा खालामनानै हाथाय एबा बाजाराव फानहैयो नङा होमबा नों थां? औ थिग बेबायदिनो जोङो ओ न'फोरावबो लाबोनानै जों एवना जायो फाथै बिलाइखौ खानानै। औ ओ थिग बेबायदिनो ओ जेब्ला ओम फाथोनि बिलाइफोरा एसे रायो जों बे फाथो बिलाइखौ जोङो ओ खानानै लांनानै जों बिब्दिनो सान्दुआव जों फोरानहैयो माइबा मोनसे आइजें एबा बस्थाफोराव दोननानै।
औ
अ ओ थिग बेबायदिनो ओ बे जेब्ला ओ फाथोआ रानो बियो नारजि नारजि मुं मोनो आरो नङा होमबा नों थां? नारजि बुङो। बिदिनो जोङो ओ फाथो फाथोनि जों बिफांफोरखौबो जोङो फुनानै लाबोनानै नङाबा जों दाननानै लाबोनानै जोङो बिब्दिनो हाखर एबा दंग'फोराव सोमनानै दोनो जाहाथे बे फाथोनि बिफाङा सेवनानै ओ बे फाथोनिफ्राय जोङो ओ दि माबा फाथोनि बिगुरखौ जों बोख्लानानै जों बिनिफ्राय दिरुं दिरुं हायो बिब्दिनो फाथोनि ओ सेवनाय बिगुरखौ जोङो बोख्लांनानै जों बिब्दिनो सान्दुंआव फोरानना दोनो। औ जों बि निफ्राय दिरुंबो बानायनो हायो थिग बेबायदिनो ओ फाथोनिफ्राय ओ जोङो गोबां ओ बायदि रोखोमनि दिरुं बानायो बिदिनो ओ बुंनो थाङोब्लाथ' आगोल जोंनिया मोब्लिबनि ओम राहा गैयामोन। नङा होमबा नोंथां? औ गोदो गोदाय जोंनिया बे फाथोनि दिरुं खौनो जों साथि लगायनो थाखाय ओ जोङो बाहायोमोन आरो। नोंथां
औ नंगौ
ओ थिग बेबायदिनो ओ फाथो जेन जेब्ला बे फाथोआ ओ रानो जों बेखौ नारजि महर मोननायलाय जों बेखौ नार जों मेगं संना जायो आरो नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलाव मोनसे फोरबो दं जायबा न'खरनि ओ सुबुं एबा सुबुङा रुंसारि जायो न'खर एबा गामिनि सुबुङा रुंसारि जायो जों बेयाव ओ उम बेयाव दाहा एंगारनो थाखाय जों बे फाथोखौ बाहायो आरो नारजिखौ बाहायो बिखौ अरगार ओ बे नार जे अरगारनाय बुङो नोंथां। औ जों बेखौ बाहायो। थिग बेबायदिनो जों नारजिखौ ओ अमा बेदरजोंबो ओ संनानै जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
ओ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव ओ फाथो आबादखौ माबायदि बाहायो माबायदि मावो आरो ओ नारजि ओंख्रिखौ मा मा मा? ओ मैगं-थाइगंफोरखो संना जाजायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? औ
फाथो ओंख्रि बुङोबाथ' ओ फाथो बिदि आबाद मावनाय होनोब्लाथ' जोंनियाव आगोलनिफ्रायनो गोबां बर'फोरा उम मावना जाबोदों नङा होम
औ नंगौ नोंथां
थाखाय जोंनो ओ लांदां जागा एबा फोथार ओ न' सेरनि बाजार फोराव मोजांसिन जायो बे हासार गोनां हा जायो नालाय न' खाथ थिनिया बेवहाय जोङो ओ फोना ला नाय नुनो मोनो फोनानै जेब्ला
औ
हालेवनानै फोनखांनानै जेब्ला
औ
मास मोनसे ओ से दान फोर जाबा जोङो ओ रुजनायखौ नुनो मोनो। जेब्ला रजना बियो गुबुं जायो नङा होमबा नों थां गुबुं जाबा बेखौ जौ खांनानै गुबुं जाबा ओ गेजेरनिफ्राय फुख्ल'नानै गेजेर खामनानै बेखौ जायो। जा न'आवबो जायो बेयो बुरजाबा जोङो हाथाय बाजाराव फानहैनायखोबो नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नंंगौ नोंथां।
बाजाराव ओ फानहैखांनानै मुथाबो खामनानै जोबोर ओ रांबो मोनो ओ आगोथिया बेखौ सिगाङावनो दिहुन ना हायोबा रांफोरा गोबां मोनो गोबां जायो बेसेना नवाव था जेब्ला बियो ओ गेसें फुख्ल'नानै बियो अब्लानिया ओ गोजौ जानो देरनो सोलो मोनो बियो ओ बिथ'राइ मोजां मोजां जाबोदों। जेब्ला गोजौ जायो अब्ला बेखौ ओ खानानै ओ हास'नानै न'आव लाबोनाय जायो। गोजौ गोजौ बिफां जाबोला अब्ला बिखौ ओ बेनि बिल बिलाइखौ जोङो ओ गासै ओ फारसेनिफ्राय जोङो खाना लानाय जायो मोनसे बे ओ आइजेंङाव लानानै बियो बेखौ जोङो फोराननानै नारजि मुं मोनो नारजि जेब्ला रानो अब्ला जोंनिथो नारजि मुं मोनो बियो जेब्ला रानो अब्ला बेखौ ओ जोङो नारजै होनना बयबो मिथिखायो बेखौ सं अमा बेजरफोरजोंबो संनाय जायो गुबुन गुबुन ओरैनोबो सं संनानै जानाय जायो ओ बेखौ बर'नि ओ बिदि सुबुं थैनाय एबा मानसि थैनाय दंस सानाव जोङो बाहायनाय बेखौ नुनो मोनो नङा मं जेब्ला बिसोरखौ खावनानै फबनानै जेब्ला फैयो अब्ला बे खावनाय सुबुङा लामाया लामायावनो बिनो फालौ बिदिनो नारजिखौ नांथारगौ नारजि होनानै जोङो जिगाबजों हमनानै दोनो बेखौ होनबा जां बदाय रावदायफोरा फैफानो सिथाफानो हाया होनना जों मिथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
रुंसारि ओ सान ओ रुंसारि जाखांनायनि उनाव जेब्ला जाहोनाय सारादुनि जायो अब्ला बेयो ओ नारजि ओ ओंख्रि- जों बर' समाजाव बाहायथारनायखौ जों नुनो मोनो बेखौ नांथारगौ औ जेब्ला बिखौ बाहायनो सम अब्ला जोङो ओ बर'नि गेजेरावनो गामियावनो जै मानसि थैदो। बे गामिनिफ्रायनो जोङो खाम- थिंनानै लानानै जोङो नुनो मोनो नङा होमबा आइजोफोरखौ जोङो खान्थिनायखौ नुनो मोनो
औ
बिदिनो ओ फाथोनि बिफांफोराबो जोंनो आगोलनिफ्रायनो ओ गोबां खामानि होबोदों जानाय फाथोआ जानायावबो बिदिनो बाहायनायावबो जोंनो जोबोर खामानि होबोदों आगोलनि फ्रायनो ओ बिखौ फाथोनि जोङो दानाय खौ ओ खाथिनि सेरनि दंग' एबा
औ
थाखानानैसो सोबना दोनो अ जेब्ला बियो हप्थासेसो जायो अब्ला बेखौ गुरै जाबा बेखौ बो खांना लाबनानै
औ जेब्ला औ जेब्ला फाथोनि ओ ओ बे रानो अब्ला जों बिखौ अरबो सुजायो नङा होमबा नोंथां औ औ
गायजायो
औ
बिदिनो बेखौ जिरनानै मोनसे मोनसे जिरना जोङो। ओ सान्दुं नांनाय जायगायाव जोङो लामा दोननांगौ। जेब्ला बियो रानो अब्ला बेखौ फागा मोखौ फागा मोसौ फागाबो बानायनाय जायो नङा ओम बा नोंथां ओ दिरुंबो बानायनाय जायो। बिदिनो ओ आगोलनि दिनाव दिनाव थ' लाइनबो गैयामोन थस सुनुबो ओंखारनाय जायाखोन नङा होमबा?
औ नंगौ
बेखौ लेमाव सोनानै ओ बिदिनो
औ
साथियाव साथिखौ जोङो गोबां बाहायोमोन नङा होमबा साथियावनो बिखौ गोबां बाहायबोना जोंनि बर' सुबुं समाजाव जोंनिया आगोलनि ओफायनो न'खर न'खर बेजोंनो सोलिबोगासिनो। दानि जुगावथ' मोब्लिबनि जुग। जाबाय नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां नंगौ
जोबोद नुनो मोनबोदोंमोन दानि जुगाव जों ओ बेखौ नुनो थांला नङा होमबा नों
औ नंगौ।
फाथोआ बिदिनो बर' समाजाव ओ जोबोर बिदिनो सहायोमोन ब दो ओ फानना जानोबो हानाय बिदि। बिदिनो जानायबो खामानियावबो ओ बाहायबोनो हानाय।
ओ नोंथांमोननि न'ख न'खर एबा गामियाव ओ बिदिनो नारजि ओंख्रिखौ मा माजों ओ संना जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
नंगौना नोंथां?
औ।
बिखौ औ अमाजों जाबा ओ जोबोर गोथावसिन जायो। ओ सबनिसाय नारजि ओं बेखौ। माजों ओ संनो बेनिथाखाय जोङो बेखौ ओ जेब्ला जोङो ना नारजि नारजिखौ जोङो।
औ।
ओ जेब्ला साय सायनांगौ बेखौ ओ जेब्ला बेखौ थायो अब्ला बिनि दालाया गोलाव गोलाव थायो बेखौ सायनानै जोङो। दैयाव सोमना दोननांगौ दसे सम औ। ओ सारनानै जेब्ला बियो जोबोर गोखा बि नारजिया। गोखा एसे। मोजांबो थायो एसे गोखासिनबो। थ नङा होमबा। हा लाना हा गायनायजों। हायाव जायो बियो। गायनो हायनि बागै। जेब्ला बियो गोखा अब्ला बेखौ रुगारना लायो रुगारनानै बिनि रसा गोख खारसा खारो होनना मिथिनाय जायो
औ नंगौ
- सुस्रानानै ओ जोङो खारैजों रहायनाय जायो खारैजों होनानै जोङो एखौ गेब्लेहोजोबनानै
औ
मना लानाय जोङो अमाखौ औ एवफ्रामनानै मोजां मोनजासे एवग्रानानै जोङो लानानै बेखौ खारै जेब्ला ओ होनानै बियो ओ नारजिया बे जेब्ला रग- अब्ला बेखौ दै एसे होनाबो जाजायो बुरजा होनाबो जाजायो नोंनि गोसो बायदि संना जाजायो अब्ला बियो गोदौओ ओ बिनि उनाव अमा एवफ्रामनायखौ होनाय जायो होनानै जोङो फालौ संख्रै नांगौ बायदि -बि मुवा बेसाद होनानै जोङो ओ मोनजासे संनानै जानायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां ओ थिक औ नोंथाङा बुंनाय बा- बिदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलावबो बिबदिनो नारजिखौ आ बिदिनो गोबां ओ गुबुन गुबुन मैगं थाइगंखौबो संना जानायखौ आं नुनो थांदों आरो दां औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना
औ समाबो जाबाय नोंथां औ नोंथांजों रायलायनो मोनला जोबोर गोजोननाय मोनदों। दसे सम होनाबाबो आंजों राय जायदों नोंथाङा। इयुन समावबो बिदिनो औ इयुन समफोरावबो रायलायनो मोनगोन। खौ मिजिं थिबाय नों
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ।